हेलौ
हेलौ
अ खोनायो
औ जोङो ओ मोनसे टपिकनि सा जायाव सावरायनो लानो जे
औ
औ ओ मिथिंगायाव मोननाय बे ओ मुलिफोरनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनो लानि ओ मिथिंगानि मुलि होननानै मा बुङो आंनिखौ एसे
औ
औ जेरैबायदि ओ मिथिंगानि मुलि होनबा जोङो ओ मिथिंगायाव मोननाय गासैबो ओ बिलाइ दंफां ओ बिगुर रोदा बेफोरखौनो बुजियो जोङो
नंगौ नंगौ
औ आरो बेफोरनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना मुलि बानायनानै बाहायबोनायखौ जों नोनो मोन दों आरो दासिमबो बेफोर सोलिगासिनो दं।
दङ दङ।
बेफोर ओ मुलिफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन बेरामाव गुबुन गुबुन ओ आयदायै बाहायो। बिलाइ ओ गलमुरिस ओमफ्राय बानलु बोरदोन बेफोरखौ ओ जयै ओ साहा फुदुंनानै लोङो बे बादि लों बाथाय गुजुनाया हामो होन्नानै ओ जों हामो होननानै बिथांमोना बुंलांदों आरो जों बेफोरखौ नुबोदों दायो। अराव हांनानै बेखौबो माने मालिस खालामो आरो गारामायाव बेफोरखौ नोबोदों जों थिग बे बादिनो आरो गोबां बेरामफोर दं। बे बेराम फोरनि थाखाय गोबोन गोबोन मुलिफोर दं। बि बादिनो नोंथाङा बो बुंनो हागोन नामा? बेफोरबायदि मुलिनि सायाव एसे
अ' ओय थम आङो आं गैया। थौब्लाबो ओ जा एस बे हायो ओ मिन थियो बेखिनिखौ आङो बुंनो नागिरदों।
औ औ
दायो नोंथां बुंनाय बादि जे मोनफ्रोमबो ओ बिफां-लायफांनि बिजौ बिगुर ओ र'स आरो बैफोर फिथायफोरा माने ए मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर मुलि जोब आरो ना।
औ औ नंगौ।
जोङो बुंनो हायो जे गोद दो ओ ओ खाथि खालायाव जोङो फार्मासि आरो डक्टर ओ बिदि गैयामोन ओ बै समनिफायनो ओ आबै आबौमोनहा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय इ हाग्रानि बिजौ बिगुर फिथाइ रोदा आरिफोरनिफ्राय ओ मुलि दिहुननानै बेमार आजार जायोबा ओ बेमारिफोरनो जाहोदोमोन। आरो मोजां जानायखौबो जों नुबोदोंमोन नङा होमबा? औ दायो जोङो उसुङावनो मोननाय खाथि खालायाव मोननाय जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गुजुनायाव जे ओरै ओरै जायो मानि मुनि
औ मानि मुनिफोरखौबो जायो
उसुमै उसुमैया जाथोनै दं गिदिर गिदिर फिसा मानि मुनि जाथोनै दं गिदिर फिसा उसुमै आरि ओ खानसिनसा आरो बैफोरो माखासे माखासे फिसा फिसा लाइफांफोर मैगंफोरनिफ्राय जे मानिे बेमार आजार जायोबा बैफोरखौ जायोबा माने बेनि ओमफ्राय रैखा मोनो दा बेखौ जों मिथियो ओ बरं नोङो सुमफ्राम बिजौ लोखोना बिजौ दा बैफोरनि ओ रसफोरखौ जुदि लोङोबा थ देहानि माखासे बानजायनाय लाबो लाबैयो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो नङा होमबा दां उम
बेबायदिनो आरो दाथ' जोंनि ओ दा दायो माने जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माने गेस्टिक गेस्ट्रिक बेमारा बिराद माने एकदम सबसे गिदिर बेराम बायदि आरोना गेस्ट बेमारा उन्दै जा गिदिर जा गासै गासैनाबो खालि गेस गेस्टिक बेफोरो बेफोर बेरामखौबो फाहामनो थाखाय जोङो मिथिंगानि गोबां ओ मुलिफोरखौ बाहायनो हायो जेरैहाय औ बेबायदि ओ
ओ थाइसे आफपेलजों माने गाइखेर गोसो कापसे बेखौ माने गुसु खामनानै लोंनांगौ आरोना बेखौ एकुइस माने माबा नैजिसे सान माने बेखौ माने लोंबाय थानांगौ बेबायदि बिदि लोङोबा हामो होननानै बुङो आरो नुबोदों हामनायखौ खौबो बेबायदि आरो दैखौ जों जोबोद माने लोंनांगौ फुंङाव फुंनि फुंङावनो माने सिखारनानैनो दैखौ लोंनांगौ आरो जे टाइम मोनो बेखो दैखो लोंबाय थानांगो बेफोरबायदि खालामोबा बे गेस्टिक बेरामनिफ्राय बारगनो हायो होननानै ओ जों मिथियो आरो
नोंगौ नोंगौ
बिदिनो आरो गोबां बेरामफोर दं जेरैहाय बे हाथाइ हाथाइनि बेराम हाथाइाव एम्फौ जानाय बेफोरखौ ओम बेफोरखोबो जेनेबा इन्दि बिफांनि रोदाखौ बेखौ माने अरबाय थानांगौनो बेखौ अर बाय थाबाथाय औ बा हामो इदि होननानै बुंङो आरो ओमफ्राय हाथाइ साब्ला ओ माने ओ बे थुलुंसिनि बे थुलुंसि दंफांनि बे मा ओ माहोनो सुलुंसि दंफांखौबो माने अरनानै लाबाबो हामो
अ
आरो हाइजें नङाब्ला ओ साम ओ सामब्राम गुफुर एबा सादा सादा जायोना मानसिफोरा बे बिखौबो ओ हाथइाव बे हाथाय सानायाव होना लाबथाय हामो होननानै बुंङो ओमफ्राय जारि बिफांखोबो ओ लानाय नुनो मोनो जारि बिफां ओ खानानै सानाय हाथाइजों माने अरना लानांगौनो बेखौ हामो होननानै बुंङो आरो नुबोदों बेफोर माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिजोब बेफोरो औ आरो नोंथांमोननिसिम ओ दायो माने बेबाय दि बेबायदिनो मुलि बाहायो नामा दाबो माने बेबायदि मुलि बानायग्रा सोरबा फोर आबौ आबौ सोरबाफोर दं नामा?
अ ओ जोंनियाव दंङ नाया बिदिनो बरि बानायो ओ बिदिनो था-थायफड लोमजायो बा ओ बिथोराव थान्दा मोनोबा दा बैफोरखौ जानायनि थाखाय ओ मोनसे बरि खालामो आरो
औ बरि बरिखौ मा बैदि बानायो एसे बुनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ बरिखौ ओ नोंथां बुंनाय बादि बिदि दहाय बानलु बोर्दोन आरो बिदिनो गलमरिस ओ लं एलेसि आरो बिदिनो उसुमै फिथाइ मानि मुनि
औ
बायदि बायदि होनानै
औ
बेफोरखौ देग्लिनानै ओ सान्दुङाव ओ बरि खालामनानै सान्दुङाव फोरानो आरो। ओ सान्दुनआव फोराननानै बेखौहाय ओ लोमजायोबा जाहोयो।
औ औ
थिखालाव बैनि दामाबो ओ बे बरिफोरनि दामाबो माने गोबां जाबाय आरो। ओ थरसेयावनो जि रां नैजि रां बिदिनो फानसै आरो बाजाराव। बिदिनो गोबां ओ औ।
औ बे सिलिफा ओमफ्राय आरो आमलाइफोरखौबो बेबायदि खालामना दोनो नामा?
अ अ दोनो आमलाय ओ माने गेस्टिक खारो होननानै जोङो बुङो नालाय। बै आमलाइ आरो सिलिखा बिसोरखौ ओ बेबायदि मोनसे मा होनोमोनलाय बिनि रसखौ दिहुननानै ओ दोनो आरो।
औ मानो होनबा बेफोरखौ बेफोरथ बोथोरनिसो फिथाइ नालाय थाबाय थाया बिनिखायनो बेफोरखौ थिननानै दोनो आरो ना।
औ दोनो दोनो। बिदिनो गोबां ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ मुलिफोरखौ जोङो ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै हो एल'भेर दा थिग बिदिनो पातगाजाखौ नोंथाङा मि थिगौना?
औ फाथगाजा औ मिथियो औ
फोरनिफ्राय जे किडनिफोराव स्टनफोर जायोबा ओ बैफोरखौ ओ देख ग्लिनानै सोमनानै लोङोबा ओ जिथु अन्थाया गयो होननानै जोङो ओ गोबां मिथिनो मोनदों।
औ औ नंगौ‌।
आरो बिदिनो गोबां अर्खिड ओ अर्खिड टाइपनि माखासे बेन्दोंफोर बिबारफोर बिथ'फोर ओ बैफोरखौबो ओ बाहायोबा ओ जोंनि देहायाव माखासे बेमार आजारफोरा खारो होननानै ओ गोबां बिथांमोनहा बुंलांदों।
औ औ
अ'
बेबायदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोरजों माने गोबां बेमार आजारफोरखौ जों ओ फाहामनो हायो आरो फाहामबोगासिनो।
औ औ हायो हायो।
आरो ओ आरो गोबां इदिनो गोबां बेरामफोर दं जेरैहाय निम'निया निम'नियाफोर जाबाबो बेबायदियैनो ओ बे ओ मिथिंगानि मुलिफ्राय मुलिफोरनिफ्रायनो फाहामनायफोरखौ नुबोदो।
नुबोदों नुबोदों। उम जोङो थालेर थालेर बिफांनि रस फोरनिफ्रायबो जोङो बेमार सोखानो हानायखौ जोङो मोनदों। आदसा नोंथां ओ स समाबो जाबाय। ओ समनिबो आंखाल जोङो ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय मुलिनि सोमोन्दै सरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे होमबा औ गोजोनथों औ
थाबाय